हेलौ नोंथांनिसिम गोजोन सावान जुफुनि गाहाम हामलायथि जावहर-जासिहरनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो सानजौफु समनि गोजोन हामलायथि बावहरनाय थाबाय।
औ गोजोन्थों जों दा जोङो सानफ्रोमबो जोङो मा मा खामानि मावो आरोना न'आव दैलि लाइफ बेखौ जों दा सावरायगोन नोंथाङा ओरैनो न'आव थानायाव मा मा खामानि मावो?
आंथ' ओ सोरांनायनिफ्राय बुङोब्ला जोङो-आङो फुंनि बा रिंगायाव सिखारो बा रिंगानिफ्राय आङो साखोन सिखोन खालामनानै बा ओ ओ हाथाय मानजिनानै मो सुनानै एसे ओ साखोन सिखोन खालामना लानानै बा थामजि रिंगानिफ्राय आङो ओ गामिनि सानैसो गथ'फोरखौ फोरोंथाइ होयो से घन्टानि सम लानानै बेनि उनाव आङो बेखो जोबोब्लाथाय ओ साहा ओरै लोंनानै आङो एसे न'खरनि सुबुंफोरजों सम होयो बेनि उनाव आङो जानाय आंनि जानाय आदार बा जानाय जामुंखौ जानानै लायो बेनि उनाव आङो आंनि ओ मा ओ सानफ्रोमबोनि मावनो थाखाय जि खामानि थायो बेखो आङो एसे सम एंगारो बेनिफ्राय आङो ओ जे आंनि सानफ्रोमबोनि मावनाय खामानिया जोबोबोलाथाय आङो ओरैनो जिरायनाय स समाव बाहायनो थाखाय ओ सम मोजां थायोब्ला बा बोथोरफोरा मोजां थायोब्ला आं गांनैसो बिजाब फरायो आरो समखौ नायनानै आङो आंनि ओ आखाइनि खामानिफोर मावनाय जायो ओ जेरै आंनि ओ दिरुंजों बेग हेबनाय ओ बा जि सुथाबनाय बेफोरबायदि आंनि आखाइनि खामानिखौ आङो मावो बेनिफ्राय आङो सानजौफुनि जानाय आदारखौ जानाय जायो ओरैनो जोंनि गामि ओनसोलाव ओ जोंनिया जा फुं आरो सानजौफु आरो मोनाबिलि समाव जोङो खनथाम जामुं जानाय जायो बेबायदियैनो आङो सानजु फुनि जानाय जामुंखौ जायो आरो आं एसे ओ जाखांनानै एसे ओ आंनि न'खरनि सुबुंफोरजों सम हेंगारो आरो बिब्दिनो आरो मोनाबि बेलासे समावबो आङो स थाम थामजि रिंगानिफ्राय आरो आङो आंनि फरायसाफोरखौ ओ बा आंनि आंनियाव फोरोंथाइ लानो फैनाय गामिनि फरायसाफोरखौ ओ थाम थामजि रिंगानिफ्राय द' रिंगाया लागे से आङो फोरोंथाइ होयो बेनिफ्राय आङो मोनाबिलि समाव न'खरनि सुबुंफोरजों सम एंगारो आरो बेनिफ्राय उम आङो जि आद्रा थानाय समफोर बेवहाय आङो आंनि फरायनाय बा आङो जायखि खिजाया बिजाबफोरनिफ्राय गियान लायो बा ओ बेनि उनाव आङो न'खरनि एफा एनै खामानिफोरखौ ओ मावस'नानै होयो आरो जानाय जामुंखौ जानानै आङो ओ हरनि बा उन हरनि समाव आङो जि थामजिसो रिंगाफोराव उन्दुनाय जायो बेखिनियानो आंनि सानसेनि ओ खामानि नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानगोन नामा
औ सांगोन आङो फुंनि द' रिंगायाव सिखारो सिखारनानै हाथथाय मानजियो हाथाय मानजिनानै बेनि उनाव उम एसे थाबायग्लाङो आरोना गामियाव गामियाव एसे थाबायग्लां बिनि उनाव आरो फिल्डफोराव थांनानै बेफोर देहानि थाखाय जोबोद थि
औ
थाबायग्लांनायनि उनाव न'आव फैनानै आरो मा होनो बेखौ फिल्डआव थाङो ओरैनो खाारथिंलाबायनो एसे देहानि मोजांनि थाखाय
औ
आरो बेफोरखौ मावखांनायनि उनाव आरो आङो बेयाव दाइन दाइन दाइन थामजि रिंगासोआव थांनानै आङो जि रिंगासोआव न'आव फैफिनो। न'आव फैफिननायनि उनाव आरोबाव आं आङो फिननो न'आव जामुं जानानै आरो आङो कलेजाव थांफिनो। फरायसालियाव आरो बेनिफ्राय कलेजाव उम क्लास बायदिसिना लानानै लोगोफोरजों एसे सावरायलायनानै आरो न'आव फैफिनो। न'आव फैफिननायनि उनाव आरो जामुं जानानै उम दसे उन्दुबाय उन दुनानै बेनि उनाव नै रिंगासोआव उन्दुनानै
उम
खारनानै आरो आङो थाम थामजिसो जाबा थाम थामजि रिंगासोआव सिखारनानै आरो फिन आङो फिल्डाव थांफिनो आरो फिल्डाव थांनानै आङो उम द' रिंगा एबा स्नि रिंगासोआव न'आव सफैनानै उम आरो आङो आंनि खामानि जि-जिहेथु फरायसालिनि खामानि बेफोरखौ आङो मावनानै फोजोबनानै न'आव जामुं जानानै उन्दुनाय जायो आरो
औ
आंनियाव माबाफोर सोंलु दङ' नामा?
ओं दा जोङो सानफ्रोमबोनि खामानि ओ बायदियै नोंथाङा ओ बुंनो हागोन ना? जे जोंहाथ' सानबोनि खामानि थायो बेजों लोगोसे जिरायनाय समफोराव माबाफोर खामानि ओ मावनो हायो नामा? बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
जिरायनाय खामानियावथ' ओरैनो गोबां खामानि मावनो हायो। जेरै जोंनि दाला सान्द्रि हेबनाय बेफोर खामानिखो जोङो गोब उम गोरलै रोखोमैनो मावनो हायो। उम आरो जोङो बेफोर खामानिखौ माव मावना नै उम जोङो उम गोबां उम रां आरजिनो हायो। बेफोरजों लोगोसे न'खरनि सुबुंफोरखौबो एसे हेफाजाब होनो हायो आरो माबाफोर सोंलु दंबावो नामा? माबाफोर सोंलु दंबावो नामा?
नोंथाङा ओरैनो जे नोंथाङा न'आव माबाफोर ओ नोंथाङा मोजां मोननाय खानि मावो ओ मावो नामा?
आङो थ' मोजां मोननाय खा
समखौ बा बाहायनो थाखाय नोंथाङा खोनादों ना नोंथाङा?
आं नोंथांनि सोंलुखौ बारा मोजाङै खोनायाखै।
ओ नोंथाङा ओ नोंथांनि सानफ्रोमबोनि ओ खामानियाव नोंथांनि जिराय नाय समाव मा नोंनि मोजां मोननाय माबा मोनसे खामानि मावनानै खामानि दं नामा?
आंनिथ' बेफोरबायदि मोजां मोननाय खामानिया थ' ओरैनो बिजाब फरायनाय जायो गेदेमा सुबुंनि बिजाब फरायो आङो।
बेबो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जों गियान मोननो हायो।
जोबोद मोजां औ गियान मोननो हायो।
माबाफोर नोंनि मोजां मोननाय खामानि मावबावो नामा?
आरो आंनि मोजां मोननाय खामानिथ' बेफोरबायदि गैया। ओरैनो आंनि मोजां मोननाय खामानियाथ' जाहैबाय उम उम आङो कम्पिटार थुना मोजां मोनो।
औ।
बे खामानियानो नोंथांनि मोजां मोननाय खामानि दं नामा माबाफोर नोंथाङा ओरैनो आद्रा थानाय समफोराव मा मा खामानि मावो?
आंनि सानफ्रोमबोनि खामानिनि अनगायै आंनि आद्रा थानाय समाव आङो ओ न'खरनि सुबुंफोरजों दसे गोजोनै थानो मोजां मोनो आरो आङो आं हारसिङै ङै आङो बांसिङो ओ फा खन्थाइ ओ बिजाबफोर लानानै बेफोरनिफ्राय खनफोर फरायनो मोजां मोनो बा आरो इदिनो ओ ओ बिसिना जिउ खौरां बिजाबनि जिउ खौरां बिजाबफोरखौ फरायनानै आङो बेफोरनिफ्राय गियान लानो मोजां मोनो आरो बेजों लोगोसे आङो आंनि आखाइनि खामानि जेरै आं ओ गिबियावनो बुंलांबाय जे ओ दिरुंजों सुनाय जलंगा बा मना। बेखौ ओ मावो आरो बिदिनो ओ ओन्दैफोरजों सावगारि आखिनाय बायदिसिना खामानिखौ मावनानै आङो गोजोननाय मोनो।
बेफोर नोंनि आखाइजों बानायनाय जलंगा बेफोरखौ मावनानै नोंथाङा माबाफोर मुलाम्फा मोनोना?
एजोंथ जोङो गोबां मुलाम्फा लानो हायो जोङो उम ओ ओरैनो थानाय समफोराव बेखौ जों बां सम होआलाबानो जों ओरैनो थानाय सम फोरावबो बेखौ नै मावनानै जोङो बेखौ गुबुन फालांगियारि दुकानफोराव बा सोरबा सुबुंफोर नो नांगौ जायोब्ला जोङो रांनि हेफा रां लानानै बेखौ जोङो बिसोरनो ओ हरनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो गोबां रां खामायनो हायो।
औ
बेफोर बाथ्राया थारैनो नंगौ।
औ बेफोरबायदि खामानिफोरा जिरायनाय समाव मावनाय खामानियाबो आं बुंनो सानो जे जिरायनाय समाव मावनाय खामानियाबो ओ जोंनि ओ थांना थानाय जिउआव जोंनि थाखाय गोबां मुल ओ सहाय होनो हायो जों बेखौ खालि ओ जिरायनाय समावल' ओरैनो थायालाबा ओरैनो थायालाबानो जोङो मोनफा नङा मोनफा ओ जोङो ओ बैफोर जिरायनाय समफोरखौ बायदिसिना खामानि मावनानै जोङो ओ फिथाइ गोनां बा मुलाम्फा गोनां खालामनानै लानो हायो आरो जोङो जोंनि ओ जिउआव नांगौ जानाय बायदिसिना मुवाफोर बा जोंनि बायदि सिना खामानिफोरखौ मावनायाव जोङो ओ हेफाजाब लानो हायो।
औ नोंगौ। नोंथाङा आंनिसिम माबाफोर सोंलु दं नामा? नोंथांंङा आंनिस माबाफोर सोंलु दं नामा?
ओ नोंथाङा जे उम सानफ्रोमबोनि खामानियाव ओ नोंथाङा जे सानफ्रोमबोनि खामानियाव ओ नोंथांनि खामानिफोरखौ मावो बेहाय नोंथाङा ओ गोजोननाय लानो हायो ना हाया?
आङो आंनि खामानि मावनायनिफ्राय गोजोननाय लानो हायो। आंनि खामानिया उम मावनायनि जाहोना जाहैबाय आंनि पार्ट आंनि देहानि थाखाय मोजां जानाय आरो आङो ओरैनो थानाय समाव ओरैनो नफ न'खरावबो मदद होयो।
बा
जोंनि बे कल रायनाय रायलायनाय खिनिया बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ ओ गोजोननाय थाबाय नोंथनिसिम
गोजोन्थों।
गोजोनथों।